अना नोंथाङा।
मोजां खोनायाखै नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङाष?
औ मा खालामगासिनो नोंथाङा?
नोंथांनिखौ मोजां खोनाफैयासै। हेल'।
हेल'।
नोंथांनिखौ मोजां खोनाफैयासै।
मा खालामगासिनो होनदों नोंथाङा?
खोनाबाय ना?
औ औ।
औ।
अ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा आंजों?
हागोन नोंथां हागोन।
आङो बिदिब्ला नोंथांनाव आङो मोनसे ओ सोंथि। सोंनो नागिरदों जे दावबायनाय।
जागोन नोंथां।
औ जोङो जेन'। बा। मानसि माहारि हिसाबै जिउआव गोबां जायगायाव दावबायनो गोनां जायो नङा होमबा? औ बे दावबायनायाव जोङो गोसोखौ माबायदि मोनो? एबा जोङो दावबायनानै मा गियान मोनो? बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां, जेनेबा दावबायनाय होननानै बुङोबाथ' जों गोजान जायगायाव बेरायनाय बा खाथियावबो बेरायनाय नङासै।
औ।
जेरै जों माब्लाबा गोसोफोरखौ मोजां मोनाबा, बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि समाव माने, अब्ला जों गोसोफोराव दावबाय दावबानानैनो मोजां मोनो आरो। गोसोखौ फ्रेस मोनो माइन्दखौ फ्रेस मोनो।
औ।
जेरै हाजो हाला बेफोरबायदि पिकनिक स्पट बेफोरबायदि जायगायाव बेरायोबा माने जों। एसेबाबो मोजां मोनो थान्दा मोनो गुसु बार मोनो बेफोरबायदि आरो, लोगोसे गोसोआवबो मोजां मोनो आरो।
औ। बेनिफ्राय दावबायनानै जोङो मा माबा मोनसे गियान मोननो हायो होननानै नोंथाङा सानो नामा?
मोजां खोनायाखै नोंथां।
दावबायनायनि गेजेरजों जोङो, माबा मोनसे गियान आरजिनो हायो होननानै नोंथाङा सानो नामा?
औ जों गियान आरजिनो हायो जेरै- जाय जायगायाव थांनानै- जों जाय- नायनायबो जाबाय जायगाबो नुबाय आरो बिदिनो लोगोसे बै जायगायाव माबाबायदि थायो माबायदि जायो बै जायगानि थासारिफोरा माबायदि बेफोरखौबो जों नुबोयो
औ
गोदान गोदान जायगा दावबायनानै गोदान मानसि लोगो मोनो गोदान जायगा नुनो नुनो मोनो बैफोरनि मिथिंगायारिथिं बैफोरनि आबहावा बेफोरजों गासैबो खौबो नुयो होनबा नङा नोंथां।
औ
औ बेबायदिनो बेखायनो जों दावबायनानैबो माने गोबां गियान आरजिनो हायो होननानै सानो आरो आं।
औ
नोंथांङाबो हायोबा मोननै फंनैसो फोरमायदो।
नंगौ थारैनो नों आं बुंनाय बाथ्राया सैथो जोङो थारैनो जिउआव मानसि हिसाबै मोनसे जायगायावनो एबा गावनि न' न'आवनो थाबाय थानानै जिउ जोबलांनाया गोरलै बाथ्रा नङा जोङो माब्लाबा जोंनि गोसोआ सुखुआव थायो, माब्लाबा दुखुआव थायो, जोङो माब्लाबा गोबां बायदि बायदि जायगायाव थांनो गोनां जायो नङा होमबा? थिग बेबायदिनो जोङो माब्लाबा गावनि गोसो खौ सान्ति खालामनो थाखाय बा गावनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय जोङो गोबां मानसियानो जायगा दावबायो। नङा होमबा?
उम दावबाय नोंथां।
बै दावबायारिया बे जायगायाव थांनानै बै जायगानि थासारि, जानाय लोंनाय, रायलायनाय बेब'हार । बेफोर गासैखौबो सोलोंनो हायो होननानै आंबो सानो नोंथां साननाय बायदिनो। थारैनो जोङो दावबायनानै गोसोखौल' गोजोन मोनो बे नङा, जोङो मोनसे गियाननि फुंखाबो सो सोरजिनो हायो। होननानै आं सानो आरो, दा आङो नोंथांनाव नैबे बे फंसे बाथ्राखौ सोंबावनो नागिरो
सोंजागोन नोंथां।
नोंथाङा दासिमाव ब बेयाव बा बबे बबे जायगायाव दावबायफेरखो?
औ ओरैनोथ' आं बेफोरबायदि गोजान गोजान गुबुन जायगायाव दावबायफेराखै नोंथां, जेनेबा खाथि खालानिनो जोंहा गोबां पिकनिक स्प'ट बिदि जायगाफोर दङ बेवहाय आं दावबायदों, ओरै जोंनि खाथियाव होननानै बुङोबा सोरगोफुरि होननाय मोनसे जोंहा दङ। आरो ओरै साखाथियावनो दंबावो, सिंग्रि होननाय दोङो। बेफोराव आं दावबायदों आरो दंबावो बेनि साखाथियावनो भैरब खुन्द'। ओमफ्राय ओज जों बेबायदिनो आरो सोरगोफुरियाथ' जोंनि खाथियावनो, ओरैबायदि बे मोनसे समायना जायगा जेराव दैमा दैसा, हाजो बेफोरबायदि जों बुंफबनो मोनसे समायना मिथिंगायारि आरो बियो। सोरगिदिं हाजो जों बुंफबनाय स्राय स्राय बोहैनाय दै बेबायदि मानो बेवहाय गोबां दाव-दावबायारिफोरा गोदान बोसोरावबो माने मा होनो बेखौ लावखार ओंखाम होनो नङा होमबा पिकनिक बेखौ जानो थाङो आरो बेहाय गोबां गोबां दायो गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो दावबायनो फैयो । बेहाय बेल' नङा जे जों पिकनिकल' जानो थाङो बे नङा मानो बेहाय ओरैबायदि समायना मोनसे जायगा नुहैयो जेराव जों गोसोखौ गोजोन मोनो मिथिंगायनि मिथिंगायारिनि गुस बार बिफां लाइफां बेफोरबायदिनो आरो बेहाय जों माखासे जुनारफोरबो नुबोयो जेरै मैदेर मोख्रा बेफोरबायदिबो नुनो मोनो आरो ।
औ।
साखाथियावनो थानाय मोनसे जे मा होनो ओ अरुनाचल जों नांजाबनाय मोनसे जोंनि हाजो आरो । आरो जोंनि खाथियावनो दंबावो मोन से सिंग्रि जायखौ होनो बे सिंग्रि बेयाव लोगोसे ओ सिब्रराथि फुजाबो जायो मेला जायो बेखायनो बिनि मुङा जाहैदों सिंग्रि मेला आरो । बेवहायबो मोनसे ओरैबायदि समायना जायगा हाजो सेर बिफां लाइफ बिफां आरो बेसर बागानजों बुंफबनाय मोनसे समायना जायगा आरो ।
औ
बेवहायबो दावबायारिफोरा गोबां फैयो पिकनिक जाफैयो गावसिनि गोसोफोरखौ गोजोन होफैयो बेहाय माने गोदान बोसोरल' नङा दि जेब्लायबो ओ रबिबार बेफोरबायदि दिनाव बांसिन मानसिफोरा फैनानै गावनि फ्रि टाइमाव फैनानै माने टाइम स्पेन्ड खालामफैयो बेबायदि आरो नोंथां आरो नोंथाङा दावबायफेरबायना ओमफ्राय?
आंथ' एसेबां जायगा दावबायफेराखै आं
औ
थेवब्लाबो जोंनि साखाथियाव थानाय ओ जि मा होनगोन बेखौ
ओं आरो नों थांमोननि खाथियावथ' खान'खा होननायबो दङ'ना औ
हाग्रामा दङ' । बिनिफ्राय काजिरङा हा ग्रामा दङ'। बिदिनो ओरै सनाय रुफाय हाग्रामा दङ' । दा बिनि गेजे आङो मानास हाग्रा मायाव थांफेरनाय जादों आरो
औ नोंथां ।
औ
नोंथाङा मानास हाग्रामायाव थांखांबायबा बेनि बागै मा माबायदि बे हाग्रामायाव एसे फोरमायनानै होदो ।
औ थारैनो बेयावहाय जोबोद समायना बेयाव जोंनि हादरसानि सुबुंफोराल' दाव बायनो फैया बेयाव गोबां फरायसाफ फोर गोबां ओ गुबुन गुबुन हादरनि सुबुंफोर बा दावबायारिफो फोर सानफ्रोमबो दाव बायनो फैयो
औ
बिथांमोना दावबायनानै बै जायगानि ओ जि समायना फा ओ बे हाग्रायाव जि जिब जुनार दाउसिन दाउला मैदेर बि बिफां लाइफां बेफोरनि समायनाखौ बिथांमोना सावगारि सेबखांनानै लानानै थाङो आरो बै जाय गियाव मा मा सोलोंनो गोनां दङ बिथांमोना बेखौ मोजाङै सोलोंनानै थाङो आं बेखौ मोनदाङो आरो बै जायगायाव थांनो थाखाय जोङो ओ हाग्रासिम हाबहैनो थाखाय जिब गाखोनानै थांनाय जादोंमोन
औ नोंथांमोना ओरैनो लोगोफोरजों दावबायहैदोंमोन ना जेनेबा नखरनिजों ना बिदिनो गुबुन बिदि दावबायहैदोंमोन
औ बेयाव जोङो जोंनि फोरोंगिरि लोगोफोर जों दावबायहैनाय जादोंमोन आरो जों फोरोंगिरि फोरल' नङामोन बेयाव जोंनि माखा माखासे फरायसाफोर बिसोरखौ लानानै जोङो जयैहाय दावबायहैदोंमोन सान खामनि हाबाफारि लानानै ओ बेयाव थाङोब्ला जोङो थांनानै जेनेबा बबेयाव थागोन बबेयाव जागोन बिनि जेबो जिंगासिनो गोनां गैया बे साखाथियावनो जोंहा थानो थाखायबो ओ मा होनगोन बेखौ न' थानो थाखाय न' आरो जानो थाखाय गलाफोर माने थोजासे
सुबि औ सुबिदा दं आरोना नोंथां?
औ
औ होमबा ओ नोंथां जोंना समाबो जाबाय नङा होनबा?
औ औ
औ होनबा दिनैनि सावरायनाय खौ जों दोनथ' जासिगोन नामा?
औ औ दे बिदिब्ला।
थाबाय आंनिसिम दे
गोजोननाय थाबाय दे।